अइ अ खोनाबाय खोनाबाय
ओ आंबो खोनाबाय दासो
आंबो दहायनिखौ खोनायाखैमोन ना
ओ लासै खोनानायमोन आरो आङो फेन बन्द' खालामाखैमोन ना दहाय
दा मा खालामदों
दङ एरैनो जिरायनानै
अ
औ नोंलाय
बो बिदिनो दोङ जिरायनानै अखा फायाखै नामा?
औ अखा हायाखैलै सान्दुंआसो बिराद गोसा दिनै
उम जोंनिथिंथ' माने दै अखा फैदों आरोना फुङाव ओमफ्राय दायो सान्दुं दुंबाय आरो
ए जोंनिया ओ अखाया मैयासो हादोंमोन दिनै गैया माथो
खाम जाबाय
जा ओ फुङाव जादोंमोन ओमफ्रायो बेलासिनिखौ जाथ'वाखै नोंलाय
आंबो माने बिदिनो मेगि हारि संनानै जादोंमोन आरो दायो माने आंनि टाइम टेबोलानो गाज्रि जाबाय आरो माने आंनि उन्दुनायनि टाइम आरो सिखारनायनि टाइमफ्रा जोबोद गाज्रि होनजायो आरो आं माने फुङाव फुंनि ओम द' बाजियावसो आं उन्दुयो आरो ओ बेलासिनि से बा से बाजियाव सिखारो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो हाथाइ हारि मानजिनानै बिदिनो बिदिनो ओ माबा मोनसे ब्रेक फास्ट खालामनानै लायो ब्रेक फास्टथ' होनला मोने लानस स्काम ब्रेकफासट होनजासिगोन आरो नोंथां ना मोजांदां माला सिफ्लिं सेदुल फोरा
बुंफिनलाय खेबसे आं खोनायासै
नोंथांनि टाइम टेबोलफोरा मोजां नामा
आंनिया थिगानो मोनायाव एगारथासो जायो खिन्थु ओम फुङावहाय एसे लेट जायो आरो बांद्राय माबा खिन्थु बांद्राय लेट जाया
औ औ थिगानो आरोना थिगानो एगार'थाफोरावनो उन्दुनांगौ नांनाया आंथ' हरसे थाखायो आरो ओमफ्राय आं सानावसो उन्दैयो
उम
दा जोङो बिफां लाइफांनि बारै सावरायनोसै नामा?
औ जायो
औ नोंथांमोननि जायगाफोरावहाय माबायदि बिफांफोर मोनो माने मा मा बिफांफोर मोनो
जोंनियाव गय खान्थाल थायजौ
ओ नारेंखल बायदिसिना रोखोमनि मोनो जाग्रा फिथाइफोरनि गेजेरावहाय इफोरखौ मोनो आरो बांसिन
औ आंबो बांसिन आङो माने जोंनावबो बिदिनो नारि खल मा‌ ओनो गय खान्थाल, थाइजु, लिसि लिसु, लिटुखु आरो बिदि साल खौ बारा मोना सालखौ बारा मोना जोंनि जायगायाव गाम्बारि मोनो सिगुन मोनो आरो मा होनगोन सिगुन मोनो गाम्बारि मोनो आरो बैखौ मा होनगोमोनथाय नामखौनो बावलाय लांबाय आं बिनिखो
माने बियो गोजा गोजा बिबारबो बारो आरो ना अ सोमलि सोमलि सोमलि सोमलि औ
माने बेफोरो मा होनगोन सिगुनफोरजोंथ' जों फोरबो बनायोना बिनि तबतादों
ओम बि मोजां दा
औ मोजां आरो नों मा मा फिथाइखौ मोजां मोनो जानो?
ओम नारेंखल लिसु ओमफ्राय मा मोनोमोन आरो थाइजौ ओ माबा आनारस नोंलाय?
अह आनारस आंबो आनारसखौ गोथाव मोनथारो बाट माने नाथाय हानाया बेखौ खस्थ' जायो आरो इसे
ओम सुबो दंना इसे
ओम सुबो दङ' आरो थाइजौखौ नोङो गोथांखो मोजांसिन मोनो ना गोमोनखो मोजांसिन मोनो?
आ ओम मुदनि सायावसो बेथ' मालाबा गोखै मालाबा गोदै
ओम आरो आं बे लिबु ना काजि बेखौबो गोथाव मोनो आरो संख्रि फानलुदों जानो बा खामजों जानो बेदरफोरबा बा बिदि दालिफोराव लगायनानै जानो
ओम
आरो मा होनगोन अनला मैगं गोथाव मोनोना मोना नोङो?
मोनो अनला अनला मेवाय
औ आरो मा मा अनला संबावो नोंस्रा न'वाव
ओम अनला मेव ला ओमफ्राय आरो मा संबावो अनला आलु
औ आरो बिलाहि अनलाबो सङोना?
ओ आं बांद्राय गोसोआवथ' गैया।
ओम औ औ बेथ' नंगौ
ओम
आरो गुबुन बिदि मैगंफोर जेनेबा दा मबे मैगं गोथावसिन मोनो मबे ओंख्रिखौ
ट्रेडिसनेल
ट्रेडिसनेल नङाबो जायखिजाया जाबाय हाग्राजों जाबाय थाग्रा। ओंख्रिफोर
आलु फ्राय
औ
ओम आलु ओंख्रि जायखिजाया ओमफ्रायो आं मिनिग्लांबाय थागोन मिथिबाय
खिन्थु बेयाव रुलसाव लिरनाय दंमोन मिनिनो मोना होननानै दानफिननानै हरफिननोसै नामा?
अ जेबो नङा जेबो नङा दानो नांलायलाया।
औ ओमफ्रायो आरो माबा बिलाथि बेलाथि कबि ओ ब्रकलिखौ साबसिन मोनो नोंलाय
औ आंबो ब्रक'लिखौ साबसिन मोनो आंथ' लाइ लाफा खौसो आंनि नाम्बार ववान होनजायो आरो आं लाइ लाफाखौनो बांसिन गोथाव मोनो।
उम
आरो नों बुंलांनाय बायदि ब्रकलि आरो कबिखौबो गोथाव मोनो ओं। फुल कबि ओमफ्राय फ्राय बिदिनो गरसि अ फाथोआबो गोथाव आरो फाथो आरो फाथो गोखा आरो फाथो गोदैबो थायोना।
ओम फाथो माबायाहाय गोथाव ना
अ गोथाङा गोथाव मोनो औ। आरो आं नारजिखौ सिगाङावहाय जानो हाला मामोनलै दायो गोथाव मोनसै नाथाय नारजि खारै बा नार्जि फासि नोंलाय नारजि जायोना जाया नोंथाङा?
नारजि जायो जानायालाय।
उम आंबो जायो नारजिखौ ओमफ्राय जानांगौ बेफोरखौ बुंनो थाङोबा माने बेफोरो जोंनि सिगांनि जाग्रा बुस्थुफोर ना
उम
आरो मा होनगोन फिथा मा मा फिथा जायो नोंथाङा?
फिथाथ' आङो बांद्राय जाया बिदि
उम
नोंलाय नों मा जायो नों मा फिथा जायो।
बिदिनो न'आव थाबाथ' फिथा लावदुम एन्थाब आरो थावनि फिथा बेफोरखौ जानाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो दाथ' न'नि बायेरायाव थानायलाय बेफोरखौ जाया नाथाय बिदि फास्ट फुद फोरफोरखौसो बांनो जानाय जायो आरो दानिया
उम नों फिथाखौ जायो खिन्थु नों संनो रोङोना रोङा बानायनो रोंङोना रोङा
आङो माने आं माने बिनि प्रसेस माबायदि बानायो बेखौहाय आं मिथिगौ आरो नाथाय आं फिथाइ लावदुमफोरखौहाय आं बानायफेराखै फिथा लावदुम आरो एन्थाबखौहाय नाथाय आं बानायबाथ' आं रोंगोन खोमा माने नुबाय थायो आरो माबायदि बानायो ओमफ्राय थावनि फिथाखौथ' बानायनो रोङो आङो
ओ
नोंथाङा रोंयोना रोङा?
आङो खेबसे खेबनै बानायफेरबाय माने रोङोखौनो होननानै लादो आरो खिनथु माबा फिथा लावदुमखौ आं बानायफेराखै आरो एनथाबखौ बानायबाय ओमफ्राय अनासिखौ बानायबाय ओमफ्रायो
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एनथाबखौ माबायदि बानायो
ओं अन गुनदैखौहायो सारायावहाय पास्टयावहाय होबाय लेयार मोनसे ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों सिबिंनि जानोना नारेंखलनि जानो बेखौहायो एसे होबाय आरो माने बांद्राय बुरजा होनाङा बांद्राय बुरजा होबा सिथाबनो गोरा जायो आरो एसेयावनो ओमफ्राय होदो नों मिडियामनि होदो फिलिंसखौहाय ओमफ्राय होनानै ओरै बेरायदो आरो लासै लासै
ओम
होबानो जाबाय आरो एसे दसे गोबाव थाहोनानै मोनबाथाय बोखांदो आरो होनबानो जाजासिगोन बे
औ आरो अनासिखौहाय
बेखौथ' दै सोरबा सोरबा नारेंखलबो होदेरो बेयावहाय नारेंखल गुनदै ओम रुखिनानै ओमफ्राय नारेंखल गुनदै रुखियाबाबो जायो आरो रुखिनानै होदेराबाबो जायो
खालि दैल' होनानै नादो नानानै नोंनो माबायदि सेपाव नांगौ बानायनानै थावयावहाय होबानो जाबाय आरो
जाबाय आरोना
औ
औ ओमफ्रायो मा होनो बे थावनि फिथा बे अनासि बेफोरखौथ' बांसिन जोङो माइब्रानि अनजोंसो बानायोना गुबुन माइरंनि अनजों बानाया बारा
औ
औ माइब्रानि अन आरो आं माइब्राखौथ' माने ओंखामबो जानो मोजां मोनो माइब्रानि ओंखाम
ओम
नोंथाङा गोथाव मोनो ना मोना माइब्रानि ओंखामखौ
ओ जायो मालाबा समावहाय खिनथु बिदि फ्राय फ्रायनो माने जानाय जाया आरो
होम जोंनाबो बिदिनो सानफ्रोमबोथ' जानाय जाखाया माइब्राखौ बिदिनो माब्लाबा माब्लाबानि समाव जायो आरो
ओम आरो बांसिन बेखौ इदिनो रंजाथाइ फोरबोफोराव सो बाहायनाय जायोना जेरै बैसागु मागो बैसागु जेनेबा बरदिन
औ नंगौ
ओम
बेथ' नंगौ आरो मा होनगोन बे जोंनाथ' गुबुन गुबुन माइ ओ माइनिबो खेति खालामोना जोंफोरथ' जोंनि गामि मिफोराव नायोब्ला जेरै सरन' मासुरि आरो जेरै बुंलांबाय जों माइब्रा बासमति गुबुन गुबुन माइनि आबाद खालामो आरोना जोंनि बर' गामिफोराव नों सोरदि गामियाव मा मा आबाद खालामो?
ओ आंनाथ' बांद्राय बिदि नलेज गैया माइ बा खेति फोरनि बागै किन्तु आङो माने मानसिफोरनिफ्राय रायलायनाय खोनायो आरो ना ओ माइसालि ओमफ्रायो रन्जित फरिम'ल खौ खोनायो आरो आङो
औ औ
ओम बेनि बेनिफ्रायथ' आङो आरो खोनाबावाखैदां
ओम
औ
आरो मैगं थाइगंफोरबोलाय मा मा आबाद बानायो?
मैगं थायगंआथ' ओ बेलाथि, कबि, फुल कबि, लेस्रा ओ अलकबि ब्रक'लि इफोरनो जायो आरो लकेल लकेल मैगं-थाइगंफोरखौनो बानायबावथ' आबाद
जोंनावबो बेदिनो आरो ओ बिदिनो फख्रिफोरावबो ना लायो न' गामिनि मानसिफोराहाय बेजोंबो माने इसे रांफोरबो मोनो आरो ना बे जि